औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां ओ नोंथांआ दायो फ्रि दङो ना
औ नोंथां आं फ्रियैनो दंथ'यो दा
अ बिदिब्ला जोङो ओ बर'फोरनि ओ दोरोंआरि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै एसे रालायनो हागोन ना आ
औ हागोन नोंथां
ओ उम जोंहा बर'फोरनि दोरोंआरि ओ जानाय लोंनाय होनोब्लाथ' जोङो बयबो मिथिखागौ नङा होमबा नोंथां उम मानसि हारिआ जोंहा थांना थानो थाखाय जोंनो जाग्रा आदार नांगौ बे जाग्रा आदारखौ जोंहा ओ हारि लानानै हारि गुबुन गुबुन जायो थिग बेबायदिनो जोंहा बर'फ्राबो गोदोनिफ्रायनो दोरोंआरि भाबै जोङो ओ गुबुन गुबुन ओंख्रिफोरखौहाय सायख'नानै लादों जेरैबादि जोंहा ओ अनला ओंख्रि ओ बिदिनो सबाय ओंख्रि नारजि अमा बिदिनो ओ दंबावो नाफाम बायदि बायदि जोंहा ओ दङ बेफोर ओंख्रिफोरखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो ओ दासिमहालागै जोङो एसे एनै सोलाय सोल'नि गेजेरजोंब्लाबो ओ बेफोरखौ ओंख्रिफोरखौ जोङो दासिमबो बाहायबोगासिनो दङ नङा होमबा नोंथां
उम नोंथां बाहायबोगासिनो दं
जोंना बेफोर ओह औ दोरोंआरि जाग्रा ओ ओंख्रिफोरनि सोमोनदै जों सावरायनायनो ओ जोंहा सिगांनो जों बेफोर ओंख्रिफोरखौहाय माबोरै बानायो बेनि सोमोन्दैबो ओ जोङो सावरायनांगौ जायो जेरैबादि जोङो अनला ओंख्रिनि बेलायाव जोङो ओ अनला ओंख्रिखौ संनो थाखाय गिबिआव जोङो‌ अन देनांगौ अन देनो थाखाय जोङो गिबिआव माइरंखौहाय दसे सम सोमनानै लाग्रोनाय जों सोमनानै जोङो दिंखि नंआबा उवालाव देनानैनो लायो अन गुन्दै खालामना लाग्रो बिनिफ्राय जोङो ओ अनला ओंख्रिखौ ओ संनाय जायो। ओ बे अनला ओंख्रियाव जों खारैबो होदेरनाय जायो लोगोसे ओ थावनायनि थाखाय जोङो बेहाय बायदिसिना मैगं जोङो ओ होदेरनाय जायो लोगोसे ना बेदरफोरबो जोङो ओ बेहाय होफादेरनाय जायो बेबायदिनो जोङो ओ जोंहा बर' फोरनि ओ बर'फोराव मोनसे भावबो दं जोंहा माने ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ ना बेदर मोनोब्लानो जोंहा माने गिबियाव जोङो अनला ओंख्रिखौनो गोसोखांदोंमोन होननानै बुङो आरो मानो होनोब्लानो अनला ओंख्रियाव जोंहा एसेबां माने ओ खरसा जाया जोंहा थावनिबो गोनांथि गैया जोंहा खारैखौबो जोङो गोदोहाय बा थालिर फस्लानिफ्रायनो ओ बानायनानै जों लायोमोन बेबायदिनो जोंहा ओ माइरंनि अनगायै जोङो माने बेयाव बेसेबां माने खरसा जायामोन आरो जोङो खम खरसायावनो जोङो संनो हायो अनला ओंख्रिखौ। बे हिसाबै माने गोदोनि मानसिफ्रा अनला ओंख्रिखौ बांसिन बाहायनाय जायोमोन आरो। दा बेनि उनावहाय जोङो जोंहा सबाइ ओंख्रि ओ सबाइजों जोंहा गुबुन गुबुन रो खोम ओ मुवाफोरखौ सं बेदर नाफोरखौ संफायो। बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो।
नोंथाङा मा सोंदों आङो एसे लासै खोनादों नोंथां एसे गोरसायै सोंफिननो हागोन ना?
औ नंगौ मानो होनो ओ स जोंहा नैथियाव दङ सबाइ ओंख्रै बे सबाइ ओंख्रैखौ जोङो ओं मा मा राहायैबा माबोरैहाय संनाय जायो बिनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो।
औ औ खोन्थानो हागोन नोंथां। ओ सबायखौथ' जोङो ओ सबायजों गोबां माने ओ बेदर आरो ना बायदिसि ना होनानै संना जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो। ओ सबायखौहाय बांसिन बर'फोरा बेदरजोंनो संनानै जानायखौ नुनो मोननाय जायो ओ आं नोंथां नो सबाइ ओंख्रि संनायनि बागै एसे ओ खोन्थालांनो सानबाय। ओ स सबायाथ' जोंहा जोंनिथिंजाय ओ सबाय हानि सबाय होननानै बुङो। ओ सबायखौ जोङो संनो थाखाय गिबियावनो सबायखौहाय ओ एवनानै लाग्रोनाय जायो सारायावहाय एसे ओ मोदोमजासे सबाया एसे मोदोमजासे जे एवनानै लाग्रोनाय जायो। एवना लाखांनायनि उनावसो बेखौ ओ हुख्रेमनानै लानाय जायो ओ हुख्रेमनानै बेखौ ओ खुनानैबो लानाय जायो सोरबा सोरबा खुनानैबो लायो। ओ मानो होनोब्ला संनाय समावहाय होमब्लानिया ओ सानो सागं सानो ओ बारा गोनांथि थाया। बेनिखायनो बेफोर खामानिखौहाय खालामना लाग्रोनाय जायो सबायनि बेलायाव ओ बेनि उनावहाय जोंहा सबायखौहाय ओ फारसेथिं ओ मा खालामो दैयावहाय खारै होनानै रुनानै लानाय जायो। ओ खार रै होनानै रुना लानानै बेयाव संख्रि एसे ओ होनाय जायो। ओ बेनि उनावहाय जोंहा बेदरफोरजों सङोब्ला हमनानै ला जों दाउ बेदरफोरजों बा अमा बेदरफोरजोंहाय सबायाइखौ जायो नालाय बर'फ्रा। ओ बेफोरजों जुदि बेदरफोरजों सङोब्लाहाय जोंहा आ बेदरफोरखौ सुना लानानैहाय आ बेखौ मस्ला मस्लि होनानै एवना लाग्रोनाय जायो मस्ला हिसाबै होननानै बुङोब्ला जोंहा बेफोरनो सामब्राम गुफुर पियास बानलु हाइजें। बेफोरखौनो होनानै देनानै ओइ बेदरखौहाय फोमोननानै लायो फोमोननानै माने जोंहा एव फामनानै लायो। बेनि उनावहाय जेब्ला सबायाहाय ओ गोदौनानै ओ रुयो एसे गुरै जायो अब्ला सोरबा सोरबा माने सागंबो साबावो आरोना सागं खाबावनानैहाय बेखौ गोदौब्लाथाय माबा खौ बेदरखौहाय ओ होस'नो आरो। बिदिनो होसननानै दसे सम मोनहोबोनाय जायो बेनि उनावहाय ओंख्रिखौ फागक जाहोनो होनाय जायो। आरो फागजा होनो होनानै संख्रिफोरखौ खारैफोरखौ नांदोंना नाङाखै ओ बेफोरखौबो साखिना नायनाय जायो। आरो साखिना नायनानैहाय संख्रि बा खारैफोरखौ नांदेरबावौबा बेखौ होनाय जायो। फोदेरबावनानैहाय ओ बेखौ फाग जाहोनानै उनावहाय मोननाय बायदि मोनब्ला जानाय बायदि मोन